हेल हेल'
हेल'
हौ खोनादोंना नों
खोनादोंना औ नोंथां खोनादों ना औ
अब्ला जों दा मा आयदनि सायाव सावरायगोन
ओ जोङो नोंथां
आथिखालनि बा जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय हुदानि सायाव सावरायनोसै नामा दोरोङारि जानायजों लोगोसेनो औ औ अब्ला नोंथां
औ
जानाय लोंनाय होनबाथ' जोंनि बर'फोरा गोबां रोखोमनि दोरोङारि जानाय लोंनाय दं नङा होमबा
औ
औ जेरैहाय जोंहा ओ जोंनि बयनिबो आंगो अनला ओंख्रि नङा होमबा अनलाजों दाउ ओंख्रि लोगोसेनो बिदिनो नारजिजों अमा लोगोसेनो ओ जोङो नाफामबो
सबायजों दाउ गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दोरोङारि जानाय लोंनाय दं आरो ना नोंथां
दा बेफोरनि औ मा दावनो नोंथाङा ओ नोंथांमोननि जायगायाव मा माखौ मा मा दोरोङारि ओंख्रि जानाय जायो नोंथां आबो एसे बुंनानै होदो।
जोंनियाव ना? दोरोङारि बे दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथाय जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ जेरैहाय अनला ओंख्रि, खोनादोंना नोंथां? अनला ओंख्रि औ नारजि, सबाय, आरो बेजों लोगोसेनो ओरै ओ नाफाम, आरो बेबाय दिनो ओ माखासे ओ मैगं मैलाफोर जेरै मै था लाफा बेफोरखौबो माने जोंनि ओन सोलावहाय ओ बा जोंनि गामियावहाय जानाय जायो आरो। आरो जों ओ बै ओंख्रिफोरखौहाय जोंनि बर'नि आंगो होननानै बुंनो हायो। जे अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि आंगोखा बा बेयो दोरोङारि ओ दोरोङारि लामाजों बा दोरोङारि खान्थिजों बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों जों अनला ओंख्रि होनबाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा आरो बर' आइजोजों लोगोसेनो जोंनि बर' गासै सुबुं फोरानो मिथिखायो आरो बेखौहाय माब्रै संनाय जायो? बा बेखौ संनो थाखाय जों ओ मा मा नांगौ जों बे फोरखौबो मोनथिजोबखायो। अनला ओंख्रि संनो थाखाय उम औ। अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनाथ' ओ गिबियैनो जोंनो माइरं नांगोरखागौ। ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ बांसिनैहाय बिदिनो रनजित ओम फ्राय ओरै ओ मा होनो मैनागुरि बेफोर ओ जे माइ थायोना? बेबायदि ओ माइ बा माइरं माइनिफ्राय जे मोनो माइरं जोङो ओ बेफोरखौ बेनिफ्रायनो संनाय जायो आरो दा जों अनला ओंख्रि संनोबा गिबियावनो माइरंखौ जाखिनि लाग्रोबाय ओरैनोथ' जोङो एसे खुरैजोंहाय बा खुरै फिसाजों खुरैसे बेबायदिखौ जोङो दैयावहाय ओ सोमनानै दोनगोन आरो ओ बिदिनो आधा घन्टा बा एक घन्टा बिदिनो ओ सोमनानै दोनगोन बिनि उनाव हाय जोङो बेखौ दैनिफ्राय सुखांनानै ओ दैखौहाय ओ खेरखायाव जे माइरंखौहाय सुखांनानै लागोन आरो दैखौहाय सर' होगोन आरो। दसे सम ओ जेब्ला दैयाहाय सर'यो बै माइरंनिफ्राय दैया जेब्ला सर'गोन बा दैया गैया जागोन ओ बेबायदि जायोब्ला थाय जोङो ओ उवालावहाय बेखौहाय ओ अन गुन्दै महरै देनाय जायो आरो बे अन गुन्दै देनायाव जोङो ओ खायसेबा अनला देनायाव ओ बानलुफोर होबा सा मब्राम गुफुरफोर बेबायदि होनानै देयो आरो खायसेबा ओरैनो माइ रं गोजाल' देयो। आरो देनाया अनाहाय जोंना ओ मोजां रोखोमनि गेब्लेबाय बा ओ बिनि जे ओ अन गुन्दै बियो दुफु दुफु जाबाय होनबा थाय जोङो बेखौहाय ओ अनला ओंख्रि सङो आरो ना बा जोङो संनो थाखाय जे माइरंखौ लाग्रोखाबाय बेनि उनाव जोङो ओ अनला खो माजों जागोन ओ ओरैनोथ' जोंनियाव मेवाइ ओमफाय खायसेबा आलु आरो जोंना मोनसे ओ मुला गुन्द्रु होनो ना मुला खौ जे हानानै फोराननानै दोनोना बेजोंबो जायो आरो दाउ बे जायो दा बेबायदिजों संनोबा जों बै दाउ बा जिखुनु ओ जाग्रा मुवा जों संगोन जों बेखौहाय एवनानै लाग्रोबाय आरोना एवनानै लानानै जोङो जेब्ला एवनानै बेयावहाय गासै नांगौखिनि मस्ला जिरा थावफोरखौ संख्रिफोरखौ होनानै ओ जेब्ला एसे ओ एवनायाहाय जोंना जायो अब्लाथाय जों बेयाव दै होबाय आरोना ओमफ्राय दै होनानै ओ जेब्ला दै होनानै जोंना बै जे जों एवनानै लानाय बेदार बा आलु बा जिखुनु माजों संगोन बेखौ एवनानै लानाया जेब्ला दैया हाय ग्लाब ग्लाब गोदौवो नङा ओमबा दैया जे ग्लाब गोदौवो बा बियो मोनहांहां जाखाबाय आरोना बै संनाया ओमफाय बेबायदि दै ग्लाब ग्लाब जायोबाथाय जोंना अनला गुन्दैखौ बा अनलानि बे ओ मा होनो बिदिखौ ओ अनला पाउदारबो होनो जेनेबा सोरबा दिनो होनबाय अन गुन्दैआव बेखौहाय जोंहा ओ गोदौनायावहाय फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो ओमफ्राय खोस्लिजोंहाय खोस्लिजोंहाय एरग्लिबाय थाबाय आरो बे एरग्लिनायाहाय आरो जायोबाथाय आरो खेनसे फ्रि फ्रि होबाय बेबायदिनो फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि ओरै सारनानै होबाय थागोन आरो ओमफ्राय जेब्ला अनलायानो नांगौखिनि बा अन गुन्दैया नांगौखिनि जखानि जाबाय होमबाथाय जोङो बेखौ एरग्लिबाय थानानै एरग्लिबाय थानानै बेनि उनावहाय अ जोंहा अनला खौहाय अनलायावथ' जोङो खारै होयोना गोदोनिफ्रायनो बे खारैखौहाय लुनानै होबाय आरो खारैखौ लुनानै होनानै ओ जेब्ला बेयो बेखौ एसे दसे दोननानै जे अ दंबा दुन्दिया आरो ओ गंगार दुदिया बेफोरबायदि बिलाइफोर खौ होनानैहाय जेब्ला ओरै संख्रि बेबायदि नायनानै जाबा थाय बेखौ खांबाय आरो बिदि रोखोमै जोंनि ओ गामि बा जोंनि गासै न'नि आइमोन बा आब'मोन बिबायदि सङो आरो ना
औ नोंगौ नोंथां नंगौ औ नोंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बुंनाय बादिनो ओ अनला ओंख्रिखौथ' ओ जोंनियावबो बिदिनो संनाय जायो आरो नोंथां। दा जोङो ओ जोंथ' अनला ओंख्रिनि बागै सावरायबाय नङा होमबा दा बेजों लोगोसेनो जोंहा नोंथां ओ अ जोंहाथ' दोरोङारि जानाय लोंनायजों लोगोसे मोनसे ओ बर'फोरा मोनसे बेसादाथ' जेब्लाबो थाफाखायो नङा होमबा? बेनो जाबाय मा जोंहा ओ जौ लोंनाय नङा होमबा?
औ औ
दा बे जौ लोंनाया जोंहा हारिमु बायदिनो सोलियो गोदोनिफ्रायनो दा बे जौ संनायनि बारैबो नोंथाङा जौ माबायदि सङो बेखौबो एसे मिथिगौ नामा?
मिथियो औ मिथिनाया जेरैबायदि जोंनि न'आव बा ओ जोंनि न'आव जेरैबायदि सङो बा जोंनि गामियाव जेरैबायदि सङो बेफोरखौ नुबाय। बा न'आव संनायखौबो नुयो नालाय मिथियो औ। दा बेखौ फोरमायथिनांगोन नामा नोंथांनि बायदिब्ला?
औ नोंथाङा एसे हायोब्लानानै होदो। औ थायोब्ला नोंथाङा एसे सुंदो बुंनानै होदो। औ
जोंनाथ' नोङो जौ ना जौ गिसि जौ गिसि होनोना आरो जों बेखौहाय ओ‌ मा होनो बिदै जौ बिदै महरैबो जोङो फि सिबोयोना गोबाव जेनेबा बोसोरसे बिदिनो दान मोनसे। मोनब्रै गाहाम फिनानै दोनो ना। गोदोनिफ्रायनो जोङो दाबखा दाबखायाव फिसियो गोदोनि समावथ' दाब गाजै हानि बाहा हानि बानायनाय दैहु बैफोरबायायदियावहाय फिसिनाय जायोमोन आरोना खोनादों ना नोंथां? औ खोनादोंना? औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादोंना? औ औ खोनादों। खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' हेल'
हेल' हेलौ नोंथां। ओ नोंथांनि माथोखौ खोनायाखै माथो
हेल'
हेलौ नोंथां।
औ खोना
हेल' हेल'
औ औ आं खोना आं आङो खोनाफैगासिनोमोन नों नोंथांनिखौ माने नोंथाङासो आंनिखौ खोना हैैयाखै।
औ माबाफोर औ हेल' हेल' नोंथां
औ औ
ओ नोंथांनि बयसआ फैयाखै मोजाङै माने।
ओ हेल'
औ खोनायाखै।
हेल औ खोनादों औ खोनादोंना? औ औ खोनागासिनोमोन आङो हो
औ
खोनादोंना?
मा होनदों औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ खोनाबाय दा दायो?
औ खोनाबाय।
औ नोंथाङा जे होनदोंमोन ना ओ जौखौ माबोरै सङो होननानै सोंदोंमोन ना? हेल' नोंथाङा जे होनदोंमोन ना जौखौ माबोरै सङो होननानै?
औ
खोनादों नों
देनाय बुंनायसाय
औ औ ओ जौआथ' जोंना ओ जोंनि बर' हारिनि बेबो मोनसे एंगारहायै बाहागो नङा होम बा उम गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ बा जोंनि बर' हारियावहाय जौ संनाय हु दाया दंबोखायो आरो दासिमबो दङ' ओ जोङो जौखौहाय माखासे हाबाफोराव बाहायनो थाख खाय जेरै गोदोथ' गोबां सावरि बादालि खुंनाय जायोमोन बैबायदियावहाय जोंनि बर' हारियाव बा जोंनि बर' नि सुबुंफोराहाय जौखौ बाहायोमोन आरोना आरो बेजों लोगोसेनो माखासे हाबा हुखा फोरावबो बाहनाय जायो दा बे जौखौ संनो थाखाय गोदोनि स माव ओ गोदोनि समाव दाबखा बाहायोमोन आरो आरो नाथाय थिखालाव जों दाबखाखौ बाहायनाय नुनो मोनला दायो जे बाजारावनो मोननाय माखासे जे‌ ओ जेरै ओ बालथिंफोर थायो बैफोरबायदियावहायसो संनाय खौ नुनो मोनसै आरो दा जोङो जौ संनो थाखाय जोंनो थ' माइरं नांखागौ खोनादोंना नोंथां औ जोंनोथ' जौ जौ संनो थाखाय माइरं नांखागौ ना ओ दा जोङो माइरं खौहाय माइरंखौ नांगौखिनि लायो आरोना जे ओरैनोथ' जोंनो ओ बा सय केजि बेबादि लायो आमफ्राय मायरंखौ मोज जाङै जाङो ओ सु-सुबाय खायफाया सुवा ओरैनो डाइरेक्ट ओ ओ माने दै होनानै नांगौखिनि दै होनानै सङो आरो आरो खायफाया दै जों सुग्रोननानै लायो जोङो जौखौ संनो थाखाय गिबियाव नो मायरं लाबाय नांगौखिनि मायरंखौ लाबाय ओमफाय बेनि उनावहाय जोङो ओ दो गिदिरावहाय ओ थौ गिदिरावहाय जों दैखौ फुदुंनानै लाबाय आरो